औ नोंथां खोनादों दा
औ-औ खोनादों नोंथां
आंनिखौ मोजाङै खोनाखादों दा नोंथां नै उनदुग्लांला बायनानै दं नोंथां ओरैनो जानला मोनला आलां फालांनो ओंखामबो जाथ'नाय जायाखैना नोंथां ओरैनो उन्दुलाबायदों ओंखायनो
औ-औ बिदिब्ला होमबा औ-औ जों आयदा फारसे आवगायखानोसै नोंथां बिदिब्ला
औ दे ओरैनो दंखायो आवगायदो नोंथां
जोङो गय गायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै जिहेथु
बे
ओ जोंहा गया दिनैनि समाव जोंहा आं जागायग्रोनोसै आरोना नोंथां
जागायग्रोदो नोंथां
औ-औ जेराव जोङो दिनै मिथिखायो जिहेथु गया जोंहा दिनै ओ न'खर सुंथानायाव ओरैबायदि मोनसे गेदेर गोहोम खोख्लैदों जेराव जोङो दिनैनि समाव जोङो न'खर न'खर ज दिनै गय गाय नुयो जोंहाथ' गोदो गोदाय मिथिखायो जों जुद दि गय फाथै बेफोर थायोब्लाथाय बर' गामि बा बर' न'खर होननानै जोङो मिथिखायो जेराव जोङो ओ ना थाय दिनैनि समाव ओरैबायदि जोंहा सोलायबोबाय जेराव जों गोदोनि समाव नंगौ जोङो गोदोनि समाव गामि ओनसोलफोराव जोङो लोंला जाला जोङो रंजा बाजा थायोमोन गोदोनि समाव जिहेथु जोंहा रांखान्थिनिबो गोनांथि गैयामोन बेफोरबायदिनो जोङो गयफोरखौ जोङो गोबां जों हाबाफोरावनो जाबा बायदिसिना बिथिङावनो जों बाहायनायखौ नुयोमोन जेराव जों गोदो माने नर्मेलि जों जानो थाखाय गयखौ न'आव गायनानै लानाय जायोमोन जोङो बिदिनो जोङो ओंखाम जाखांनानै माब्लाबा जायो मा्लाबा आलासिफोर फैयोब्ला जोङो गयफोरखौ जोङो जाहोनो थाखाय जोङो बिदिनो गायनानै लायोमोन गोदो जिहेथु जोङो मिथिंगायावनो र' ज' खायोमोन गय बिफाङा जेराव जोङो हाजो हालाफोरनिफ्राय बेखौ जों लाना फैनानै गावनि न'खराव गायनानै दोनफैयोमोन नाथाय दिनै जोंनि समा ओरैबायदि सोलायबोबाय जेराव जोंहा दिनै थाखा फैसा नङाब्ला जोंहा जेबोआनो जाला। जोङो गोदोनि समाव जेरैबायदि जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो मैगं थाइगं खानानै जोङो। जानानै रंजानानै जोङो जौ जुवा लोंनानै जोङो गोलैनानै मोसानानै थायोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ माबा मोनसे जानो बा लोंनो बा जायखिजाया जों खामानि मावनो। था-थाङोब्ला जोङो फैसा नङाब्ला जाखाया जेहेथु दिनै जोङो दिनै नंगौ जेराव जोंनि ओ जोङो बायदिसिना जोंहा दिनै गय गयखौ जेब्ला जों गोदो जानो थाखाय बाहायोमोन दिनै ओरैबायदि गया बेसेन गोसा जानानै फैबाय। जेराव जोङो गयखौ दिनै जेराव थाङोब्लानो जों नुखायो बा जों पेकेटआव सोना दोननाय नुयो दिनै। सुपारि बायदिसिना नु मोन दिनै जोङो सिखरफोर नुनो मोनो बिमल ओ रज'नि गन्दा। बायदिसिना आरिफोरा गय नङाब्ला दिनै जाखायानो। जेराव दिनै बुहुमनि मा एसेनो बेफोरखौ जानो हमबाय जे खौ, जों गोदो गोदाय ओ न'खरावल'सो जानायखौ जों नुयोमोन नाथाय दिनै ओ पेकेजिं खालामनानै जोङो बानायना दोननायखौ नुयो जाहाथे गोबाव ओ सम। ओ थानो हायो दा नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा जेहेथु दिनै ओ गय आबादखौ दिनैनि समाव माबायदिहाय मावनांगौ? ओ जुदि जोङो जौगा थाखोनि रां आरजिनो थाखाय
नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा थायो सैथोबा। बुंदों नोंथाङा जिथु आंखौहाय गय आबादखौ बिनि सोमोन्दै फोरमायथिदों जागोन नोंथाङा एसे फोरमायनोसै ओ गय आबाद।
औ औ। हेलौ नोंथां।
न'आव जावै खानो हाब्ला ओ साबफिन जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओमफ्राय लायबा फैसा खरसा थांनाय जायो। बिदिनो जोङो ओ रां आरजिनाय रां। यावबो जोंङो माखासे। हाजिरा बायदि लानानै थांब्ला बांसिननाव हारसिङै गायोब्ला साब जायो आरो मोजांसिनबो जायो होनना आं नाथाय गोबां ओ बुरजा। जेरै सेगा नैै बिगा बेबायदि गय जाहैनो सानदोंब्ला नोंथाङा ओ गोबां बिदिनो सानै नोङाबा साथाम साब्रैसो हाजिरा हमनांगोन आरो बेबायदिनो हाजिरा हमनानै नोंथाङा बेखौ गायनांगोन। बिदिनो जोङो गय आबारखौ फास्ताआव गिबियावनो जा बै गय बे गयखौहाय जोङो फुलि खालायजेननायखौ जोङो हाख'नानै दाबसे गु जानायनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बोसोरसेयावनो बोसोरनै बोसोरथाम बिदिनो गाय जेब्ला एसे गिदिर जायो अब्ला बेखौहाय फिन खेबसे बेखौ फिथाइ थायनो थाखाय जोंनिजोंहाय खासि खालामनाय होनो बेखौ। खालामनाय बायदि खालायनानै जोङो इखौहाय गुबुन जा नोङो थि जायगायाव गायनोब्ला बेखौ दाबसे आलदा आलदा जायगायाव गायनोबा नोङो बेखौ जायगानि जखा सुनानै बिदिनो बा फुटसो जखा सुनानै नो गोजानाव गायनांगोन आरो। अब्ला गयनि फिथाइया बांसिन मोजांसिन थायो होननानै जोंनि माखासे सुबुंफ्रा फोथायो आरो माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो हमनानै लानाय बियो। बेबायदिनो जोङो बेफोर खौ गायखांनायनि उनावहाय मोजाङै जोथोन लानांगौ जेरै हाग्रा मानफबबो बै हाग्रा मानफबनायनि बेन्दों मान हमनायनि गेजेरजो जोंनि गया ओ थैदांनोबो हामगो हागौ आरो। बिदिनो सान्दुं गोसाद्राय जाबा जोङो थालिर बिफां गायना होनांगौ गय बागाननि गेजेर गेजेर अब्ला गय बागाना मोजाङै एबा गयया देरै सायावनो आरो गायब्ला गाय सायाव गायनि सिगां जोङो थालिर बिफां गायना होयोब्ला साया मोन। नानै गय बिफाङा मोजांसिन जायो होननानै माखासेफ्रा गय आबादखौ गायना होयो आरो। बिदिनो गय एसे मोजां जाजानो लुगैदोंबा नोंथाङा बिदिनो सान्दुं खालामादोंब्ला दै बो होनो हागोन एसे एसे बेबायदिनो
औ औ।
जोङो माखासे दा आथिखालनि सुबुं गय बिफाङाव मुलि सारनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय गोदोनि समाव बारा सारनाय नङामोन। बिदिनो गय बिफांखौ जोङो बा बोसोर बा द' बोसोरनि गेजेराव जोङो फिथाइ थायनानै मोननायखौ जों नुनो मोनो बिदि गायनायनि गेजेरजों बेबायदिनो आरो जोङो गय आबादखौ जोङो बोसोरे बोसोरे रां खामायनो हायो आरो नाथाय जोङो माखासे आबादखौ नायनो थाङोब्ला जोङो जेरै औवा बैफोर औवाखौ जोङो फानोब्ला जोङो बोसोरसे नङा बोसोरनै बोसोरथाम नेनानैसो जोङो बै फिन रांखौ एसे बुरजा रांखौ मोनहैयो नाथाय जोङो गय आबाद गायनानै लायोब्ला जोङो बोसोरे बोसोरे जोङो बिदिनो नै बोसोरसोआ रेगुलार नोङो जि बोसोर एबा नै बोसोरसोआ नै जिबा बोसोरसोआ नों रेगुलार फैसाखौ मोनबाय थागोन आरो गय बिफांनिफ्राय अब्ला नोंहा बै गय फां गायनायनि सायाव मुलाम्फाया साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो बिदिनो जोङो गय आबादखौ नोंथाङा दहाय जाबाय। जि बुंलांबा बाथ्रा बुंनो सानदों जेरै जोङो गयखौ जोङो माखासे जा जादों गया जोंनि बर गोनां बिफाव
माने थानायखौ आं नुनो मोनदों बिदिनो आङो जानायनि अनगायैबो जोङो जेरै फुजा जेरै होननाय बायदिसिना आरि जोंनि आसार खान्थिफ्राव बिराद जोंनि गया जोंनियाव गोहोम गोग्लैयो होननानै बुंनांगोन आरो नों नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों दहाय मुलुगनाङैनो गयखौ जायो। नोंगौ मुलुगनाङैनो गय जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों जेरै सिखर बायदियरि बायदि फोरखौ ज मोनो बेसेन जोङो
औ औ औ।
खौ मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो गावहाय फुजा होनाय बिदिनो
औ औ नोंथां।
बेफोराव बाहायनायखौ
नोंथाङाथ' औ औ औ नोंथाङा गोबां फोरमायबाय जिहेथु गयखौ जों माबायदि ग गायनांगौ लोगोसेनो माबायदिहाय दिनै जोंनिया मार्केटआव सोलिगासिनो दं गयफोरा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां फोरमायबाय। जेराव जोङो मिथिगौ जेराव जोङो गयखौ नंगौ जोङो गयखौ गोबां रोखोमै जोङो गायनानै लायोब्ला जों फाननो हायो जोङो नोंगौ जोङो दडाइरेक्ट गथा गथायैबो जों लांनानै बाजारफोराव फानहैनाय जायो जेराव जोङो फायखारि हिसाबै जोङो दिनैनि समावथ' जोङो केजि द'जिस्निजि जोङो मोननो हायो मालाबा समाव जसेयावलाै थाङो गयनि दामा जोंहा दा बेफोरबायदिनो जों गयखौ लोगोसे फोराननानैबो जोङो फाननो औ-औ जों सिन खावनानै जोङो गयखौ बिदिनो जोङो सान्दुङाव फोरानना दोननानैबो जोङो गयखौ फाननो हायो जेराव जोङो बेयावबो गोबां रां मुलाम म्फा मोननो हायो जोङो लोगोसे गयखौ जों गोबां बिथिङै जोङो फाननो हायो जुदि रोङोबा जेराव जोङो दै फोरावबो सोमनानै दोननायखौ नुयो बस्थाफोराव जोङो सोनानै जोङो दै सिङाव गारनानै दोननायखौ नुयो लोगोसेनो जोङो बेफोरजों गयखौ जेराव जोङो बेफोर गयखौ जोङो दिनै दखानफ्राव जोङो बायना जायो जेराव जोङो दै दै मोनसे माबा फैयोना इस्मेल फैयोना बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरखौ दिनै जोङो बेखौ बायनो थाङोबाथ' जोङो थायनैयावनो जों दस थाखा गाहाम लायो दस थाखायाव जों थाइनैबो थाइ थामलसो मोनो औ बिदिनो जोङो फबनानैबो दोननाय जायो बिदिनो जों जुदि दिनैनि समाव जुदि जोङो गयखौ गायनानै लानो हायोबा जोङो गोबां जोङो रां आरजिनो हायो जेराव जोङो दिनैथ' नंगौ दिनै जोङो गोदो जेनेबा जों दाथ' जों जा गयखौ गायबाय दङ बेफोर गया जोंहा दिनैनि समाव एसे खम थाहैनो लादों जेराव जोङो दिनै गोदान गोदान जोङो हाइब्रिद गयफोरखौ जों मोननो हायो जों दिनै मबाइलफोरखौ जुदि जोङो बेखेवनानै नायोब्लानो जोङो सोरांबानो जोङो नोंनो माबायदिहाय गय आबादखौ जों गायनांगौ बा माबायदिहाय दिनै जोङो बांसिन फिथाइफोरखौ थायनायखौ ओ जोङो गायनो हायो जेनेबा जोङो दिनैनि समाव हाइब्रिद बिफां दिनै गोबां गय फिथाइ थायग्रा जों औ नंगौ जों गाहाय गाहायावनो थायग्रा जों बिफां दिनै फुलि जोङो बायनानै लाना फैनो हायो दिनै बाजारफ्राव दिनै ओंखारदों जिहेथु जोंहा दिनै गोबां दावगानो हमबाय मानसिफोरा दिनै साननो हनो रोंबाय दिनै आबादफोरखौ खौहाय माबायदिहाय मावनांगौ माबायदिहाय जोङो मावनाङा जों माबायदि समावहाय जोङो हासारफोरखौ होनांगौ बेफोरखौ दिनै दिनैनि मानसिफोरा जोंहा दिनै रोंगौथि जाजोब्बाय जेराव जों दिनै हायोबा हाइब्रिद गयफोरखौ गायनांगौ जेराव जोङो हाइब्रिद गयफोरखौ खौ जों नुनो मोननाय हिसाबैथ' ओ दिनै ओ गयफोराथ' बांद्राय इदिनो गोजौ फाया जेनेबा गयफोरा मानसिसेबांबो जालाया एसे बिखासेसो जायोबानो गय बिफाङा जौबानो बेफोरावनो फि फिथाइ थायनाय नुलाबायो आरोना जोङो औ औ-औ आरो गय फिथाइफ्राबो बुरजा थायो माने बिफां औ
बिदिनो हागोनना नोंथां हाइब्रिद गया जोङो बार' मासाव बोसोरसेयाव जोङो खनै फिथाइ होनायखौ जोङो नुनो मोन आरोना नोंथां बेनो नोंथां आं बुंनो सोंबावदों मोननैसो नोंहा बुंबाय दहाय माखासे बेफार खालामनायनि गयनि बागै जेरैहाय जोङो गथाय फाननो हायो सोमनानै फाननो हायो आरो बिदिनो फनो हायो बेफोरनि गेजेराव आङो नोंथां बांसिन मुलाम्फाखौ अफाय नुहुरदोंब्ला जेरै गथाय फान्नायाव जों बांसिन मुलाम्फाखौ नुहुरदों खोन खोनानानै फानाबो एसे लसखौ ब थाङो आरो ओमफ्राय बिदिनो सोमनानै दोननानै फानब्लाबो बेखौ जोङो माखासे हाथाय बाजार एबा गलाफ्राव थांनानै जों जिरायनानै फानहैनांगौनि गोनां आरो नोंथां बेबायदिनो
औ
गथायखौ फानहैगोन अब्ला जोङो केजियाव अबेबा अबेबा गया नाथाय जोङो माखासे लगाय लथाइ गिदिर गिदिर अजन गोनां गय जोङो बा सुनाय फानहैबा जोङो बांसिन मुलाम्फाखौ जोङो मोनो बिदिनो दा गयनि बेलायावथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां बाथ्रा फैयो जेरै जोङो गय गय होननाय बुंनाय लोगो लोगो जोंनि समाजाव बर' समाजावनो नांखागौखा जेरै बर' समाजनि अनगायैबो जोंहा आथिखालावहाय गुबुन सुबुं फोराबो बिराद बाहायनायखौ नुनो मोन्दों आरो जा मुलाम्फाखौ नुनानै बिसोरबो गयनि जा नांगौथि एबा जा बैफोर गोनांथि बैफोर खौ नुनानैबो माखासे सुबुं फोरा फाननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बिदिनो बैसोरबो सुबुंफ्राबो जा जानाय बायदि आरि बैफोरखौ नुनायनि गेजेरजोंबो बेफोरनि अनगायैबो बिसोरो बिसोरबो फुजा होननाय बायदि आरि खान्थिफोरावहाय बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो नोंथां बुंनांगौआथ' गोबां बाथ्रा दङ जोंनाबो लासै लासै रायलायनानै समा फैबाय नोंथांनिफ्राय गोबां गय आबाद खालामनायनि बाथ्रानि बागै मोनथिनानै आरो बैफोर जा जा बेफार फालांगि खालामनानै बैफोरनि सोमोन्दै मिथिनानै